हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ माबोरै दं नोंथाङा
औ आं मोजाङैनो दङ नोंथां
औ आंबो मोजाङैनो दं
औ
औ दिनै औ आंनि कल हरनाय हरनायनि जाहोना ओरै जोंनि बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे सुंद'यैसो रायलाययनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां औ औ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोंना बिदिनो बर' बर' हारियाव गोबां आइजो माहारियानो बेफोरखौ फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंबोनायजों लोगोसे आरो बे आरो न'खरखौ खुंबोनाय न'खरखौ खुंबोनाय बिदिनो फाननानै ओ गोबां रां खामायनाय बेफोर खौनो जोङो मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंना दा ओ गोदान मुगायाव जोंना बर' आइजोफोरल' नङा जोंना बर' सेंग्रा सिख्ला गासैबो दा बेफोर बेफोर दाउ अमा फिसिनाय आ फोरखौ जोंना दा सिबोनो हम हनाय हमनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां औ बेनि सायाव जोंनि दा बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि दाउ अमा फिसिनायनि सायाव नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ सेंग्रा सिख्लाफोरनि ना औ जेरैथ' सेंग्रा सिख्ला माने जेरै जोङो न'खरावनो दाउ अमाफोरखौ फिसिनाय जायो आरो खायसे सेंग्राया गाव हारसिंनो फिसिनाय जायो
औ नंगौ नंथां
औ आरो जेरै जोङो खायसे सेंग्राया गाव हारसिंनो फिसिनाय आरो आरजिनानै गाव हारसिंनो आरजिनानै फिसिनाय जायो जेरै जो बोरमा फो खौ जेरै बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबो आरो जेरै न'खराव दङबा न'खरनिफ्रायनो जों बायसननानै लानो जायो
औ नंगौ नोंथां
जेरै जों बेफोरखौ जेरै जोङो बायना लाबो एबा न'खरनिफ्रायनो बायनानै लाबो जेरै जोङो बेखौ जोङो फिसा आजाय होयो आरोना जेरै बोरमाफोरखौ जों लायोब्ला
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो फिसा आजाय होनानै जेरै बेयो बेनि फिसायानो बे बेनि फिसायानो बे जानानै जेरै जोङो बुरजा जालाङो आरोना जेरै बोरमाया
औ नंगौ नोंथां
जेरै बुरजा जालांनानै जेरै जोङो बेखौ जोङो आदार हाननानै होनांगौ जेरै फाख्रि बिलाइ दुंब्रु बिलाइ जायो बोरमाया
औ
आरो दुब्रि हाग्राफोरखौ जायो आरो जेरै खान्थाल बिलाइफोरखौबो जायो जेरै जोङो बेफोरखौनो जोङो दैज्लां बोथोर एबा जेरै मेसें बोथोर बेफोरखौनो जों हानना होनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जों दैज्लां बोथोरबा आदारनि जोबोद खस्थ' जायो नाथाय थेवब्लाबो जोङो जोङो गाव खस्थ' खालामनानै जेरै ओ बिलाइफोरखौ हान्थिंलाबायनानै जोङो जेरै बोरमाखौ जाहोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो बे बोरमायानो जेरै बे आदारखौ जानानै जेरै बोरमाया गिदिर जायो अब्ला जोङो बाजारफोराव फानहैनाय जायो आरो जों बेनि ओमफ्राय रां आरजिनानै जोङो दोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो अमाफोरखौबो जेरै जोङो न'खरावनो एबा गाव सेंग्रा सिख्लायानो जा बेखौ जोङो गाव खस्थ' खालामनानै बे खस्थ' खालामनाय फैसाखौ जोङो बाजारनिफ्राय अमा मासे एबा अमा मानै जों बायना लाना फैयो न'आव
औ
आरो बेखौ फानना ब बायना लाना फैनानै जोङो न'आव बायना लाना फैनानै जेरै ओ जेरै न' सिंफोराव जेनेबा जों सायला लुनानै जोङो बेखौ दोननाय जायो आरोखि आरो जों बेखौ आदार आदार होनांगौ जायो जेरै जोङो आदारनि जेरै जोङो जोङो जुमाय बानायनाय जेरै अफ्रि जेरै जों सेरेब खावो जेरै जोङो बेनि अफ्रिखौ जोङो अमानो होनाय जायो
औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जोङो आदारनि गोनांथि जाथारोबाथ' जोङो थास'खौनो जोङो हालाबायनानै जोङो रुनानै अमानोनो जाहोनो गोनां जायो जे जाहाथे अमाया गिदिर जायो
औ नंगौ नोंथां
बेखौबो बेफोरबायदिनो जोङो फानहरनाय जायो गिदिर जानानै
औ
औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो जेरै जोङो न'खर नखराव मा मा दाउ अमा फिसियो जेरै जोंङो मोसौफोरखौबो फिसिनाय जायो
औ नंगौ नोंथां औ जोंना दानि गोदान मुगायाव थ' गोबां ओ गोदान गोदान आदब खायदाजों जेनेबा दाउ अमा फिसोरखौ फिसिनो लाबोगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गोदोनि आदबजों फिसियोब्ला जोङो बारा मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोना बेनिखायनो जोङो गावनि मुलाम्फा फा एबा गावनि न'खरखौ ओ सुंथानो थाखाय जोङो दानि गोदान मुगाजों मुलाम्फा गोनां खामानिखौ मावबोगासिनो बिदिनो जोङो जेनेबा दाउ फिसिब्ला बो जोङो ओ दाउखौ दानिया बिदिनो मासे मानै फिसिला गोबां बुरजा बुरजा फि फियो ओ जोंना जेनेबा गोदोनि बायदि दाउखौ ओ माइ माइरं आदार बेफोरबायदि होनानै जोंना ओ दाउखौ फिसिनाय जोङो नुनो मोनला आरो ना जोंना दा गोदान मुगायाव दाउ फार्म बानायब्ला बिदिनो गोबां दाना बायदि सिना मुलि बेफोर खौ ओ बाहायनानै जोंना औ बोसोरसे जेनेबा जोङो मास ओ आठ मास नौ मासाव फाननो हानायखौ जोङो दानिया गोदान मुगायाव मास मोननै मास मोनथाम बिदियावनो जोङो फाननानै ओ फाननो हानाय खालामो आरो बेखौ जोङो बाजाराव फाननो होननानै गोबां मुलाम्फा खालामो आरो बिदिनो जेनेबा जोंना ओ अमा फिसिनायनि सायावबो जोंना गोबबां गोदान गोदान आदब फिसा आदब खायदाजों जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो जोंना आरो जोंना जेनेबा अमा फिसिनायाव दा गोदोनि बायदि अमाखौ जोङो न'नि गुन्दै न'नि इदिनो अफ्रि बायदिसिना जों फिसिनायखौ जों बारा नुनो मोनला
औ नंगौ थारैनो औ न'खरसे न'खरनै दङ थेवब्लाबो गासैनबो समान जाला आरो
औ गासैनियाबो समान जाला ओ जोङो बिदिनो अमाफोरखौबो दाना बायदिसिना होनानै जोङो ओ बोसोरसेयाव फानजानायखौ जोङो द' मास एबा ओ स्नि ओ मास बिदियावनो फाननो हानाय खालामनानै जोबोद मुलाम फा मोनो बिदिनो जोंहा औ बिदिनो जोंहा मोसौ फिसिनाय आदबावबो जोंहा गोदोनि बायदि फोथाराव लांना हैनाय लायनाय बिदिनो समबो मोनला नालाय बिदिनो आरो मुलाम्फाबो जाया बिदियाव बेनि थाखायनो जोङो न'आवनो ओ मोसौ जारसि बायदिसिनाखौ बायना लाबोनानै फिसिनानै जोङो
औ नंगौ जेरै बेनि थाखाय जोङो दाना होबाय थानांगौ आरो दानि जुग जुगाव जेरै खस आगोलनि जुगाव खस्थ'मोन दानि जुगाव जेरै खस्थ' बेफोरबायदि नंला
औ नंगौ नोंथां जोंना दानिया मोसौ जारसे फिसियोबाबो औ मोसौ जारसि फिसिनानै सानसेयावनो ओ थामजि लिटार गाहाम गाइखेरखौ
औ नंगौ थारैनो खोनादोंना नोंथाङा हेलौ
बिदिनो जोंहा गोबां मुलाम्फा खौ जोङो दानि गोदान मुगायाव
औ नंगौ
औ
फारिनायाव नंगौ
औ दानि आबाद मावनाय आरो सिगांनि बिदि मावनि बागै नोंथाङा एसे साव बुंफुना होनो हागोन ना नोंथां
औ बुंनो थाङोब्ला आगोलनि दिना साबसिनमोन दानि दानि जुगावथ' जोङो ओ मोसौ जो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला जोङो औ आरो जेरै जोङो मोसौ ज मोसौफोरजों बाहायनायखौ नुला आरो जेरै आगोलनि दिनाव जेरै जों नांगोलजों हालेवोमोन
औ नंगौ
आरो दाथ' जोङो थेक्टर थेक्टर एबा जोङो औ थेक्टरखौनो बुंजायो जेरै ओ थेक्टर फिसा गिदिर दं नालाय जों बेफोरजोंसो हेवनाय नुयो दा आगोलनि जुगाव जोङो बेफोरबायदि हेवनाय नुवामोन
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो आबादनि बागै बुङोब्लाथ' जेरै जोङो गायनाय फुनाय दिनावलाय आबादखौ जों मावखानांगौ जायो जाहाथे जोंनि जोङो राननानै थाया
औ
औ
आबाद होनोब्ला जोंना औ आबाद होनोब्ला जोंना गायनाय फुनाय बेल' गोलैया जोंना औ जोंना दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो ना फिसिनाय इदि बायदिसिना ओ जुनार फिसिनायफोराबो जोंनाव आबादावनो गोग्लैयो नोंथां औ औ बेफोर
य जेरै जोङो जेरै ना फिसाफोरखौ जोङो जेनेबा बेफारिफोरा फाननो फैयो जों बेफोर ना फिसाखौ जों लाखिनानै जोङो ओ फुख्रि फुख्रि गिदिरफ्राव जोङो हेगारनाय जायो औ आरो बेल' नङादि जेरै गोबां गोबां रोखोमनि नाबो दङ बेहाय जेरै आ म फा कमलकाट भावखा सिलभार पामप्लेट बायदिसिना रोखोमनि ना दङ जों बेफोरखौ फुख्रियावनो हेंगारनाय जायो आरो जेरै नाफोरा देरनानै जेरै फिसा आजायो जों बेफोर नाफोरखौ जों फाननानै जोङो जेरै रां आरजिनो हायो बेखौसो जों दानि जुगाव नायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै नाफोराबो जेरै आगोलनि बायदि जेरै दिओ ओ जेरै हाग्रा बिलाइफोरखौनो जानानै देरला बायोमोन दानि जुगाव जोङो आदार होनायखौ नुनो मोनो जेरै नानि आदार
औ नंगौ नोंथां
आरो जों फुख्रिफोराव नानो हो जोङो गुन्दैबो होयो आरो नानि आदारखौबो जोङो बायनानै होनाय जायो गलाफोरनिफ्राय
बेनि थाखायनो जोङो गोद औ बेनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो गोदोनि बायदि दानि आबादफोर आबाद मावनायफोरखौ जायोबा जेनेबा जोङो दाउ बेदर बायदिसिनाखौ जायोब्ला जोङो गोदोनि बायदि मोजां भिटामिन गोनां एबा गोथाव सुवाद गोनांखौ जोङो मोनजानो थांला गोदो जोंना न'आवनो फिसिनाय न'निनो आदार जानानै देरनाय बेफोरबायदि जोंना बेफोरबायदिनि बेदरा बेलेग आरो
औ आलादा जाबाय अब्ला नोंथांजोंना समाबो जाबाय औ नोंथां उनाव सावरायदिनि
औ उन औ गोजोन्थों नोंथां औ